हेलौ
औ
औ खोनादोंना
औ खोनादों
मा खालामदों नोंथांङालाय
आंङो ओरैनो दंथयो
ओरैनो दंना
औ
जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय
ए
नोंथांङालाय
आंबो जाखांबाय नै दायो दायो आङो नोंनो हरनाया जाहोना जाहैबाय नोंजों दसे सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो
अ
सावरायनो हागोनना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
ए बिदिब्ला जोङो जागायनोसै नङा होमबा
औ दे
ओमो जोङो दायो ओ बोथोर एबा मिथिंगाखौ लानानैनो सावरायनो आङो सानदोंमोन आरो दा मा बुङो
सावरायजागोन दे
सावराय जागोनना
औ
ओ दायो नोंनि बायदिब्ला नोंथांनि बायदिब्ला जोङो ओ मिथिंगाखौ माबायदि रैखाथि होनांगोन बा मिथिंगाया खौ रैखाथि होनायनि गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ थारैनो नोंथांनि सोंनाया मिथिंगाखौ जोङो बयबो ओ मोनसे जिब हिसाबै थांना थानायाव जोंनो मिथिंगाखौ नांथारगौ होननानै आं सानो जोङो मिथिंगाखौ रैखाथि होनाया जों साफ्रोमबोनि बिबान होननानैबो आं सानो जोङो बे मिथिंगाखौ रैखाथि होनो होनब्ला जोङो थोजासे नांगौ रोखोमनि बिफां लाइफां गायनांगोन। नङा होमबा बिनिफ्राय जोङो बांद्राय बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौबो जोङो होबथानांगोन। गोन। बा सांग्रां जानां गोन होननानै आं सानो आरो।
औ बे बिफां लाइफां गैयाबा जोङो थांनानै थानो हानाय नङा नङा होनबा बे बुहुमाव?
औ औ बिफां लाइफां गैयाबा जोङो थांनानै थानाया गोब्राब जागोन आरो।
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मिथिंगाया माबादि जानानै दं ओरैनो नोंथांनि बायदिबा?
जोंनि ओनसोलाव मिथिंगाया एसेबां गाज्रिबो नंद्राया। थेवब्लाबो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव सम सम दैबाना जानायफोरखौ नुनो मोनो बेबो मोनसे से ओ दैबाना होननानै बुङोब्ला बेबो मिथिंगानिफ्रायनो सोमजिनाय नङा होमब्ला?
औ औ
आंनि मिथिनायाव जेरैहाय जोङो मानसि माहारिया ओ एसेबाबो जौगाबाय। जोङो न बांफोरखौ सिगांहाय मिथिंगानि मुवा बेसादजों बानायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय बिफां लाइफांखौ दानस्रायना दानस्रांनानै लांदां जायगा बनायबाय। बै जायगाफ्राव जोङो खारखाना उइदक बेफोर बायदि लु बाय नङा होमबा? ओ बेफोरबायदि लुनायावहाय जोंहा बिफां लाइफां दानस्रायनो दानस्रांनायावहाय ओ जोंनि मि थिंगायाव माखासे ओ गुबुंले एबा खैफोदफोर नुजानो हमो जेरैहाय हा गिसिगानाय दैबाना जानाय दा औ जोंनियाव बेबायदि सम सम दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ जिहेथु जोंनियाव माने गोबां न'फोर लुबाय नङा होमबा टाउन सहर जाबाय लोगोसे रेल लामा बिदिनो लामा राजा लामा नङा होमबा
औ औ
बानायनायनि जाहोनाव जोंनाव माने दै लामाफ्रा सोलायनो हमबाय
औ
औ
नोंथाङा उम बिनि सोमोन्दै साबसिनै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा
औ औ दाथ' जोङो आसामाव थानाय हिसाबै जोंनि सा सानजा भारत खौ जोङो नायोब्ला नुगोन आरो जोंनि सा सानजा भारताव मिथिंगाया एसेबां माने गुबुंले जानायखौ जोङो नुवाखै मानोना सा सानजाया
औ
दा जोंना मिथिंगायाव मोजां नङा होमबा जोंनाव गोबां बिफां लाइफां गोबां दैमा दैसा दङ गोबां माने हाद्रि हाला दङ जायनि जाहोनाव जोंनि बार गुबुंले जानाय बा मिथिंगायारि गुबुंले जानायफोरा एसेबां माने जाया होननानै आं सानो
औ औ
बा जाय खोला भारतथिं नायोब्ला बेफोराव गोबां इन्डास्ट्रिफोर दंसै खारखानाफोर दैै जायनि जाहोनाव बेनियाव ओ माब्लाबा गरमजों थैयो मालाबा गोजांनायजों थैयो नङा होनबा
औ औ
दा जों जोंनियाव सा सानजा भारताव बेबायदिखौ जोङो एसे खम जानायखौ नुनो मोनो आरो मानोना जोङो गुदुं गुसु दुङा सुङा गाैखौबो मोनजोबो
औ औ
औ
आथिखालाव गोबां बेबायदि गोदान गोदान न' ओ लुनाय बा लामा बानायनाय बा बायदिसिना लुनायनि जाहोनाव जोंनियावबो लासै लासै बिफां लाइफांफ्रा खमायलांनो हमदों हाग्रा ओनसोलफ्रा खमायलांनो हमदों नङा होमबा
औ औ
दा बेनि गुबै जाहोना बुंनो थाङोब्ला जोंनाव गुबैयानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय
औ औ
नङा होमबा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो दिनै ओ थानो थाखाय जोंनो जायगा नांगौ जाबाय
औ
गोबां सुबुं अनजिमा बांनानै जाना आबाद मावनानै जानो थाखाय हा नांगौ जाबाय नङा होमबा
औ
माबा मोनसे खालामनानैथ' गावनि उदैखौ सुफुंनांगोन
औ
नि जाहोनाव बैफोर सुबुंफोरा माने हाग्रा ओनसोलफोरखौ लासै लासै फोजोबस्रांनो आवगायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ
दा बेनिखायनो जों गिबियावनो सुबुं अनजिमा बांनायखौसो जोङो रैखा माबा होबथाग्रनांगोन अब्लासो जोङो मिथिंगायारि गुबुंले जानाय जोङो होबथानो हागोन नङ होनबा
औ औ
दा बेवहाय जोङो बे बुहुमाव थानाय साफ्रोम सुबुं माहारियानो बेखौ बुजिनांगोन आरो मानोना मिथिंगायाव थ' जोंबो दङ आरो मिथिंगा गैयाबो जोंबो गैया नङा होमबा
औ
मिथिंगानि सायावनो जोङो सोनारनानै थानाय
औ आङो नोंथांनाव बे समावहाय नैबे खोथाखौ खौबो सोंनो सानो ओ जेन'बा जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो नंगौ बेनिफ्राय जोङो ओ गोजौ गोजौ बिल्डिं बायदिसिना कारखाना बेफोरबायदि लुदों गोबां दंफां दानफायनानै नङा होमबा ओ बे दं फां दानफायनायनि सोलायै जेनेबा गाव गावनि न'आव वाबो फांसेबाबो बा फांनैबाबो दंफ फां गायनानै दोनोबा एस सेबाबो जोङो रैखा मो मोनो नामा होननानै आं नोंथांनाव सोंनो सानो
औ नंगौ बे बाथ्राया सैथो आरो जो जोबोद मोजां बेयो सोंथि मोनसे जोङो सुबुं अ जिमा बांनायनि जाहोनाव जोङो मिथिंगाखौ माने बेयो मोनसे फोदान जाफिनथाव मोनसे मिथिंगानि सम फोर नङा होनबा
औ औ
जोङो बेखौ फोदान जाफिनथाव मोनसे मिथिंगायारि सम्पदाव जोङो दोननो हायो आरो मानो होनबा जोङो बिफां लाइफांखौ गोदान गोदानै गायबाय थानो हायो
औ
दा बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो टाउन सहर बा मोनफ्रोमबो आफादफोरा बे रैखाथि होनाय लोगोसे बिफां लाइफां गायनायनि मोनसे सांग्रांथि मेल लानांगोन आरो
औ औ
जुदि जोङो सांग्रांथि मेल लायोबासो गामि गामि हाब थुनानै बा साफ्रोमबो सुबुंखौ बुजायोबासो जोङो बेनिफ्राय जों ओरै खा मोननो हागोन नङाब्ला जोङो बेखौ रैखाथि होनायाव जोङो फेलें जागोन आरो मानोना जोङो दासो सुबुं माहारिया लेखा गोरों बा साननो हनो हानाय जोङो जायाखै जाजोबाखै
औ
नङा होमबा बेनिखायनो जोङो सांग्रांथि गामि गामि सांग्रांथि मेल लानांगोन
औ
सावथाय होनांगोन अब्लासो जों बेखौ मोनसे समान थासारियाव जोङो दोननो हागोन आरो
औ
आं बेबायदि सानो आरो
औ
दा नोंथाङाबो
औ
जोंनियाव मिथिंगायारि ओ हाग्रा फोजोबस्रांनि जाहोनाव जे जिब जुनार जोबनो फैगासिनो दं नङा होमबा
औ औ
ओ मिथिंगायारि हाग्रा फोजोबनायनि जाहोनावनो मैदेर बा जिब जुनारनि गेजेरजों मानसि जों मोगा मोगि जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा
औ थारैनो ओ जोङो मिथिंगा होननानै बुङोब्ला बे मिथिंगायावहाय जोंख खालि मानसि माहा हारियाल' थाया बेयावहाय गोबां एम्फौ एनला जिब जुनार गासैबो सोनारनानै थानो गोनां जायो नङा होमबा ओ जेरै मोनसे ओ जुनारफोर होनोब्ला बिसोरो हाग्रायाव बा बिफां लाइफां बारियाव थायो। दा जोङो बैफोरबायदि जाय गाफोरखौ ओ सुबुं माहारिया दानस्रांजोबनानै फोजोबो ब्ला बिसोरहा थानो थाख खाय जायगा गैया जायो नङा होमब्ला? बिनि थाखायनो बिसोरो बै जायगायाव जेब्ला बिफां लाइफां गैला बा फिथाइ सामथाइ मोन जाला बिनि थाखाय बिसोरो ओ बै जायगानिफ्राय मानसिनि न' फारसे बा मानसि थानाय फारसे ओंखारबोनानै ओ बै मान सिया मावनाय आबाद फोथार खिथि बाथ थि बेफोरखौ जाफैयो होननानै आं सानो आरो
औ औ आरो बेयावनो गोबां जाथायफोरबो जालाङो न होम बा सोरखौबा बोथारलाङो सोरनिबा न बां सिफायलाङो बिफां लाइां सिफायलाङो नङा होनबा?
औ औ
दा बेबो मोनसे जाहोन फारसेथिं दैबाना जायोबा बिसोरो बोरि हा नागिरनानै फैयो।
औ औ
मानोना दैबाना जायोब्ला बिसोराबो
समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ औ जाबायथ' आरो।
औ
बिदिबा दोनथ'लायनसै नामा?
औ औ दे।
दे रायलायनोसै मिथिया सोर मिथिनो मिथिया बुबलिनि बिब' असे